औ नोंथां।
अ' नोंथां औ बुंलाय।
मा खालामदों नोंथां?
होय दं ओरैनो नोंथां।
अ' अ' जाखांबायना?
जाखांबाय नोंथां जाखांबाय जाखांबाय नोंथाङालाय?
दङ आंबो ओरैनो नै।
ओ जाखांबाय ओंमफाय?
जाखांबाय औ।
ओ मोजांना खबरा?
दंसाबो बिदिनो मा होननो आरो।
मोजां जाखागोनना नोंथांनालाय आरो। साख्रि बाख्रि गोनां मानसि नङा होमबा।
बाब बा बा दे बिदिब्ला नोंथां। जों माबा मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनांसिगोनना।
दे बुंलाय नोंथाङा मा टपिकनि बायाव बागै सावरायनो सानदों नोंथाङा?
जों होमब्ला मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनोसै जों माने गोदो गोदायनि समाव जोङो माबोरै गोजान लामा हान्थियोमोन माबोरैहाय दावबायोमोन आरो आथि खालाव मा जाबोखो बेफोर माबोरै दावबायनो हासै बेफोरखौ जों एसे सावरायनोसै नामा नोंथां? औ खोनादों ना नोंथां? हेलौ। खोनादों ना नोंथां? नोंथांनिखौ खोना फैयासै। हेलौ नोंथां। हेलौ।